औ नोंथां
हेल'
हेलौ खोनादों ना औ नोंथां मा खालामदों दायो
दा ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो
औ दिनैनि बोथोरफोरा बोरै नोंथांनिया
जोंनि दिनैनि बोथोराथ' जोबोर मोजां अखाबो एसे एसे हादोंमोन दा एसे जोबै खोबनानै दङ
औ जोंनिथिंबो बिदि नोंथां
औ
सान्दुंबो दुंसोदों आरो लोगो लोगोसे खोलो खोलो बारबो बारबाय दं आरो औ हम होनब्ला दिनैनि टपिक आवगायनोसै नामा नोंथां
औ
ओ आङो गिबियाव नोंथांनियाव बेखौनो सोंग्रोनोसै जे नोंथांनि माखासे ओ हबि माने हुदा ओ नोंथाङा मा खालामनानै बांसिनै थानो मोजां मोनो जेनेबा
आं थानाया आंथ' बांसिनानो बेबायदिनो एसे खेला गेलेनानै गेम्सफोर दं जेरै बांद्राय मोजाङै गेलेनो रोङाबाबो एसे एसे माने जेरै खारनाय बारनाय फुटबल क्रिकेट बेफोरबायदिखौ एसे एसे गेलेनाय जायो
औ
ब्ला बेफोरो माने देहाखौबो मोजां लाखियो
औ
नोंथाङालाय
औ नोंथां आंबो बिदिनो जेब्ला ओरैनो थानानै ओरैनो बरिं मोनो अब्ला दसे मबाइलफोर नायो जेब्ला मोनाबिलि सम जाफैयो अब्ला बिदिनो लोगोफोरजों दसे गेलेहैयो जेरै दाथ' फुटबलनि सम फैलायबाय जोंना बिदिनो समफोरा बारहोनाय जायो आरो समफोरखौ
औ
औ
आरो बेनि बादै माबाफोर खालामबावगोन नामा
औ खालामनाया बिदिनो फिसा फिसौ बिदिनो बिजनेसफोर मावनाय जायो आरो सम सम
औ औ बिदिबाथ' जोबोद मोजाङानो नोंथाङा दासान्दि मानि बिजनेस मावगासिनो
बिजनेस आङो बिदिनो फिसा मोनसे दखान होयो आरो औ बिनिनो बेयावनो माने जा सम मोनो बेखौनो बेयावनो समफोरखौ बारहोनाय जायो लोगोसे जेब्ला हारसिङै बरिं मोनो अब्ला मबाइलफोरखौ ओरैनो थुनानै समफोरखौ माखासे बारहोनाय जायो आरो
औ औ नोंथाङा बिजनेस मावनानै माबाफोर मुलाम्फा मोनदों
मुलाम्फाया मोनदों नोंथां ओरै लोगोसे न'खराव न'खरफोराव खरस जानायजों लोगोसे गावनिबो माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो एबा आरजिनो थाखाय सुबिदा मोनदों नोंथां
औ बिदिबाथ' न'खरखौ मोजाङै मोजां सोलिलांनो हागासिनो होनबा
औ हादों नोंथां हादों ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो बिजनेस ना ओरैनो जेनेबा दंथ'यो बर्थ'मान दायो बे समाव
आंथ' बेबायदिनो आंनाबो इदिनो बिजनेसबो दङ फिसा ओरैनो खामानिफोरबो मावलाबायो माने ओ थि मोनसे खामानि गैया आरो आंनिया
अ
नाजागासिनो
औ
ओम बेफोरबायदिनो आरो मैगं थाइगं एसे गायनाय जायो आरो इस बे गयफोरबो गायना दोननाय जादों माने फिथाइखौ मोनथ'वाखै माब्ला मोनो नेगासिनो आरो
अ
बेबायदिनो
नोंथां अब्ला जोंनि ओ जिथुनाखि जोंनियाव बोसोरे बोसोर मोनफा मोनफा फोरबो फैबाय थायो नङा होमबा ओ बे मान फ्रोमबो फोरबोनि मादाव नोंथाङा बबे मोनसे फोरबोखौ ओ साबसिन होननानै सानो
जों निया दा बर' हिसाबै जोङो बांसिन बैसागो फोरबो आरो मागो दमासि बेफोरनो जोंनि दा ओ मोजां फोरबो
औ
मानो होनब्ला
लोगोसे बिनि गेजेरावनो जेनेबा मागो थाबाय ओरैजाय आरो बैसागो दाबाय बेनि गेजेरावनो जिखुनु मोनसे माबा ओ बबेबा मोनसेखौ साबसिन मोनो नामा
बांसिन बैसागुखौ मोजांसिन मोननाय जायो
औ
मानो होनोब्ला बेयाव ओ गोबां ओ खामानिफोरबो जायो जेरै मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो ओ गोबां सुबुंफोरखौ जों दा खामानिनि थाखाय लोगो मोनलाया गोजानाव थायो गुबुन गुबुन जायगायाव थायो बेफोर मानसिखौ जोङो बैस बैसागो बा मागो टाइमाव बांसिन लोगो हमलायनो मोननाय जायो
औ ओमफ्राय नोंथां औ नोंथांनियाव मोनसे मोननैसो कुइसन सोंबावनोसै आं नोंथांमोनाथ' बैसागु मोसायो नङा होनब्ला ओरैनो बे बैसागु औ नोंथांमोना बोरै मा माजों मोसानाय जिहेथु जोंना दामग्रा ओ केसेट मेथाइजों मोसायोना ओरैनो गावनो दामनाय खुगा मेथाइ थायजों दामजु दामनानै मोसायो
जोंनिथिंथ' बां बांसिन खाम जथा सेरजा बेफोरखौ लानानैनो मोसानाय जायो जों मानो होनब्ला ओ माने बक्स बा साउन्ड सिस सिस्टेमजों दामनाया जोंनि हारिनि नंखाया बेफोरो आगजु नंखाया बेनिखायनो जों बेफोर साइदआवनो दोनखानाय जायो आरो
औ
नोंथांमोननिखैलाय
जोंनिथिंबो एखेनो नोंथां जोंनिथिंबो मानो होनबा जोंना गावनो दामनो थाखाय दामजुफोर दंखायो लोगोसे ओ खननो हानाय जोंहाबो माखासे मा होनो बेखौ रोंगौथिफोर थानायलाय जों गावनो मेथाइ सुजु जाब्रबला बायनानै दामनानै रंजानाय जायो आरो बैसागुआव फ्रोम औ ओमफ्राय नोंथाङा बेनि गेजेरावनो खाम सिफुं जेरै बेफोरनि गेजेराव माखौबाफोर दामनो रोङो नामा
आंथ' बांसिन खामखौनो मोजांसिन मोनो दामनो आरो सिफुं
औ
मानो होनब्ला खामनि रिंनाया जोंनि बर'फोरनि ओ बिखा याव हाबजोबो माने जेरै दा बावैसो सानस जालांना थांनाय बागुरुम्बा मेगा बागुरुम्बा बेखौ नोंथाङा मिथिदोंमोन दा
औ मिथिदोंमोन नोंथां बे गुवाहाटियाव जानाया
औ नोंथाङा नायफैदोंना नायफैयासै
आङो थांनाय जायासै नोंथां ओ ओरैनो माबायावनो निउसफोरावनो नायनाय जाबाय न'आव थानानैनो
औ नोंथाङा नायफैनायब्ला जोबोर मोजां नुगौमोन मानो होनब्ला बेयाव जोङो साननै सानथाम सानब्रैसो सिगांनिफ्रायनो नायबाय थादों रियासलखौबो नायदों आरो ओ पग्रामथारखौबो नायदों
उम
ओ जेरै गोजाननिफ्राय ओ सेर खाम दामनानै गोबां खाम दामदोना खनसेनो बे खामनि खनसे फोयनो रिंनायाव बिखाफोरा मावग्लुंलायनाय बायदि जायो आरो
औ औ गासैबो दामजोबनाय जायो
मोसानायखौ ओरैबायदि समायना नुयो जेरै ओ सिखिरिफोरा मोसानाय बायदि
औ
हायला हुइला बागुरुम्बा बागुरुम्बा जोबोर समायना नुदों बेयावथ' ओ भारतनि गाहाय मन्त्रिबो फैदों बेयाव आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार गोबां गे गिदिर गिदिर मानसिफोर फैनाय जादोंमोन आरो
ओमफ्राय नोंथां बे ओरैनो बर'नि जा मोननैसो मोसानायफोरनि मुं खिनथानो हागोन नामा
मोसानायखौथ' आं बांद्राय मो जां मिथिया ओरैनो दाथ' बागुरुम्बाया मोनसे थाखाबाय
औ औ
बिदिनो दाउस्रि देलाय मोसानाय बेनिफ्राय बे मोननैखौल' बांसिन मिथिनाय जायो नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां आंबो एसेग्राब माने बिनि फारसे संदाननाय जायाखै ए मा होनो जोंहा गोदोनि गोदोनिफ्राथ' गोदोनिफ्रायथ' एसे सोदांबोनाय जाबाय दायो नङा होमबा एसे बा मोसानाय हटेलफ्राबो एसे एसे बेलेग जाबोबाय आरो लोगोसे जोंहा मा होनो ओ दावस्रि देलायनिबो मोसानाय दङ आरो लोगोसे जे मोसाग्लांनाय बेफोरनो बांसिन सोलियो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननियाव ओरैनो बैसागुफोरखौ फालियोब्ला ओ जौ निसा लानायफोरा बाराद्राय जायो नामा
जोंनिथिंथ' बिदि बाराद्राय जाया ओरैनो मोसानो थांग्राफोरनो एसे एसे होनाय जायो आरो बांद्राय जाया बांद्राय जायोब्ला माने समाजखौबो गाज्रि नुयो आरो फेलाबायना थायोबाथाय जोबोर लेथ्रा नुनाय जायो
औ
आबहावाफोरखौ
औ
बांद्राय लोंहोनाय जाया आरो
औ
ओरैनो लोंनायनिथ' नेमखान्थि दंखायोना नालाय एसे ओरैनो नेमखान्थिखौ फालिनो हिसाबै एसे एसे लोंहोनाय जायो आरो
औ
नोंथांमोननिथिंलाय
जोंनिथिंबो नोंथां जेरै जौ गिसियो नङा होमबा आरो लोगोसे ए माइब्रा बिदै बेफोरखौ माने एसे नियम हिसायै माने एसे एसे लानाय जायो आरो
औ
औ होमब्ला नोंथां दिनैनि टपिकखौ एसेयावनो दोनथ' हुनाय जाबाय नामा दे औ